हेलौ
औ नोंथां
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथांखौ
औ गोजोनथुंबाय
मा खालामबाय दं नोंथाङा
आं नै दङ गामिनि लांगोनायावनो जिरायनानै
औ होनबा फ्रि ना नोंथाङा
औ आं फ्रि
औ नोंथांनिफ्राय आंनो जि जि मिनिट नांगौमोन आरो माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आङो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ दे रायज्लायनो हागोन
औ जोंनि संसार जानायाव माने रां रुप रुफानि गोनांथि बा रां रुफाया माबायदि गोनांथि जोंनि संसार जानायाव बेनि सोमोन्दै सावरायनोसै होननानै आङो नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औ औ दे रायज्लायनो हागोन
अ थ' रां रुफायाथ' जोंनो लामा ससेयाव माने न'निफ्राय गेट बारनाय लोगो लोगोनो जोंनो रांनि गोनांथि जाखायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो नों अबावबा थांनोआनो जाबा थाङाबाबो नों आखाइयाव एसेखौ रांखौ लानानै थांखानांगोन नों जेरावबाबो
औ औ
औ बेबायदिनो नोंथांनि मथेबा मा मा होनो एसे फोरमायनानै होग्रोगोन नामा नोंथाङा बुंफोर
औ रां रांखौथ' जों बयनोबो नांगौ नङा होनबा रां नङाबानो जोङो जाया मोनफ्रोमबो जिनिस मोनफ्रामबो माबा मोनसे बायनो थाङोब्ला जों रां नांगौ आरो रां एसेल' रांजों जोङो आथिखालाव सोलिनो नो बिरादलाय दा रां गैयियाव माखासे जों बेमार आजारखौ नायजानो हाया जों रां गैयियाबा जोङो जोंनि नांगौखौ सुफुंनो हाया आरो रां थाबानो जोङो माने जोंनि जोंनि साननाय जोंनि लुगैनाय बेफोरखौ माखासे खौफुंनो हायो माानो बुंसोयो ओ रांना रां रां गैयाब्लाबो जायो अननाय होबानो बेनो गो जोननाय दं बवहायनो साबसिन दं नाथाय बेफोर बाथ्राया ओ आंनि मथेब्ला गासिबो थार नंजोबा। रां गैयाबा जोङो मोनफ्रामबो जिनिस मोनफ्रोमबो बुस्थु जोंनि दैडलि लाइफआव जोंनि सान सारफ्रामबो बाहायनाय ओ जिरादफोरखौ जोङो आरजिनानै लानो हायाबा जोंनि सय गावखौनो गाव दुसि बादि साननानै लागोन बा जों माबा मोनसेखौ मोननो हायाबा जों गावखौ नो गाव बोराबगोन बे रां गैयाबानो जों जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि जेंनाफ्रा नुजायो जेरै न'खरनि बिमा बिफाया सोरबाफोरजों जों रां गैयाब्ला जों हस्पिटालाव लांनानै मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हाया। आरो मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायाबा जों ओ बिसिनि जिउखौ खोमानांनाय अस्थासिमबो जों सौहैनो हागौार बेखायनो जोंनि समाज एबा जोंनि थाखाय राङा जोबोर गोनांथार आरो आथिखालाव जोङो रां आरजिनायनि माखासे लामाफोरखौ जोङो ओ लानो नांगौ साख्रि बाख्रिजों थ' रांखौ आरजिनो हायो बेथ' नंगौ। नाथाय जों बयबो साख्रि बाख्रि मोनजोबा नङा होनबा दा साख्रि बाख्रि गैयाबा जों रांखौ माबारै आरजिनो हायो। ओ जोङो सासे खेथियगआ खेथि मावनानै गावनि खेथिखौ ना माबानानै रां आरजिनो हायो बा सोरबा ओ लाइमोना ओ मोसौ फिनानै बा बोरमा फिनानै बिदिनो फार्म खालामनानै थाखा फैसा आरजिनो हायो। आरो थिग बेबादिनो जोंनि आइजो माहारिफ्राबो न'खराव न'खर न'खर ओ जि दानाय वेबिंआव जि दानाय बा न'खर न'खर जि दानाय आरो जि सुथेनो सोलोंनाय बेफोरबादि फिसा फिसा खामानिखौ जोङो मावोब्ला जोङो रां आरजिनाय
बे लामाखौनो ओ जों नुयो नोंथांनि बादिब्ला माबादिजों जोङो रांखौ आरजिनो हायो एसे फोरमायबावोब्ला मोजां जायो?
नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जोङो हौवासाफोराल' बा हौवा माहारियाल' रां आरजियो बे नङा आजिखालि हिनजावफोरखौबो गोबां गावबा गाव आथिङाव गसंनायखौ जों नुनो मोनसै माने गावबा गाव सासे इनडे दिपेनडेन्ट जानो नाजायो आरो आजिखालि जुगाव साख्रि बाख्रिजोंल' नङा नोंथाङा बुंलांखाबाय जोङो फिसा फिसा बिजनेस फोरजोंबाबो जोङो गावखौ गावनि आथिङाव फसंनानै लानो हायो जेरै नोङो फैसा गारालासेनो नोङो आरजिनो होननानै बुङोबा बे सिलाय मेसिनानो जाहैबाय। बा अबेबा दुखानफोराव नोङो
हेल'
जि थनग्रा बेफोरबायदि थाहैनोबो हायो आरो नों फैसा आखायाव थाग्रो फैसा बाहायग्रोआबा नों बेफोरबायदिखौ मावग्रोनानै नों फैसा आरजिना लानो हानानै बा फैसा आरजिना लानानै बेनि उनावहाय नोङो फैसा गारनानै माखासे एक्सट्रा बिजनेस खालामनानै लानो हायो जेरै फिसा बा गय दखानानो जा बा फिथा दखान लावदुम फिथानि दखान बा खला साफ्रि फिथानि दखान आजिखालि होयोना फिसा फिसा बेफोरबायदि दखानावसो खोब मानसि जायो।
औ
बेफोरबायदियावबो माने बिजनेस मोनसे मोनसे आइजोफोरा बेफोरबायदिखौबो मावनानै जानो हायो होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङासो बुंलांबाय जि दानाय बे जि दानायाबो न'आवनो नोङो ओ जोंनाथ' बर'फोरा बर' आइजोफोरा माने रोंखायो जि दानो साल खुन्था बयनिबो न'खर न'खर बांसिनानो माने गोदोयो बांसिन थायोमोन दायो एसे खम होमबाबो माने फ्रायानो दङ होननानै बुंजागोन
अ औ
औ बेफोरजोंनो माने न'आवनो नोङो गामसाफोर बा फालिफोर बेफोरबायदि दानानै दुखानाव हैनाय बेफोरबायदिबो मोनसे बिजनेस खालामनानै गावनि आन्थाखौ गावनि खरस खौ दिहुननो हानायखौ आङो सानो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ। आरो ओरैबादि जों रांखौ खामायनानैल' जानाय नङा माने जोङो बेखौ सेभिंबो खालामनो रोंनांगोन। इयुननि थाखाय एसे एनै दोनथुमनो रोंनांगोन नङा होनब्ला? नंगौबा माब्लाबा समाव बिफद आफद जायो सोरबाबा एक्सिडेन्ट जायो दा थिग बेफोरबायदि समाव जोङो रांखौ जुदि लाब्लाब साबस्राब बाहायोब्ला जोंनि थाइसे जोंनि पकेटआव थाइसेबो जोंनि एकाउन्टआव थाइसेबो जमा खालामनाय थायाब्ला दा बेफोरबायादि समाव जोङो खैफोद बेफोरोनि समाव जोङो नांगौ समाव माने बुहुद ओ जेंनाजों मोगा मोगि जानां नो हागौ आरोखि ओंखायनो जोङो थाखाखौ खामायनायजों लोगोसे जोङो एसे एनैब्लाबो थाइसे थाइनैब्लाबो ज जमा खालामनाय हुदखौ जोंनि ओ लाब
लायोब्ला मोजां आरो ना नोंथां। हेल'? हेल' नोंथां?
थाखा थाखा गोनां मानसिफ्रा नाख्रेबनो नाजानाय दा बेफोरबादि नाख्रेब जानायनिस्लाय जोङो गावनो गाव एहा खामायोब्ला निसय जोङो गावखौ गावजोंनो लोगोसे जोंनि न'खरफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन। आरो रां खामायाब्ला बा रां खामायनायनि जों लामाखौ नागिराबा जों बिबायनानै जानांगौ नङा होनब्ला? सासे बिबायनानै जा बे रांखौनो नागिरो नाथाय जोङो बिदि गोरलै बाबै रां खामायनायखौ जोङो लाया लाबानो जों एसे खस्थ' खालामब्लानो आथिखालावथ' गोबां गोबां रोखोमनि लामा दङ। जों सोरनावबा सिखाव खावनायाबो रां खामायनायनि मोनसे माबा जायो नाथाय बेफोरबाददि खामानिखौ जों मावनो नाङा नङा होनबा? दा सोरनिफ्रायबा आथिखालाव सोरखौबा ओ सिगि सग' खालामनानै बा सोरखौबा सोरनिबा बेसेन गोसा मुवाफोरखौ सेख'नानै लानानै खारनाय एबा
औ। हेल'
औ खोनानो मोनदों। दा मोजां लामाजों र जों रां खौ खामायनांगौ। आं आंनि बादिब्ला आरो दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंबावदो।
औ बेनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो। जोङो रां खामायनायनि गोबां मा होनो लामाफोर दङ बा आयदाफोर दङ आरो।
औ।
बेबायदि नोंथाङा बुंलांबाय जे गाज्रि लामाफोरबो दङ माखासे जेनेबा सिगि सुख' खालामनाय बा सिखाव खावनाय। बा गाज्रि खामानि मावनानै खामायोना। बेफोरबायदि खामानियाव जों थाङा लासे जे माने मोजां खायदा बा मोजां लामाखौ जोङो लानानै गोबां आरजिनो हायो।
औ।
बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै खामायनाय फैसाया आरो नोंनाव थायाबो।
औ नंगौ।
बेफोरो मोनसे ब्लेक मानि होननानै बुंनांसिगोन। बेनिफ्राय नों बिनिफ्राय नोङो माने से गुन खामायदोंबा नोङो नै गुन गोमाफिनगोन बेबायदि जोङो साननानै लानांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो गाज्रि खामानिखौ मावनाङा।
औ।
बिदिनो सैथो लामानि लामाजों जों मोजां खामानिखौ जोङो गोबां आरजिनो हानाय लामाफोर दङ बेफोरबायदिखौ जोङो आरजिनानै नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो एसे एनै सेभिंखौ खालामनो नाजालांनांगौ। मानो होनलाय जोङो दा सेंग्रा सिख्ला हिसाबै ओ जोङो इयुनावथ बयबो संसार जाखायो नङा होनलाय हाब बा होननाया मोनसे जोंनि औ जोनोम थैनाय आरो हाबा बे जोंनि माने मोनसे माबाखा आरो नियम खान्थि दंखायो।
औ।
बे हाबाद जानानै आरो संसार खुंनायाव नोंनो गोबां रांनि गोनांथि जायो नों हाबा जानानै नोङो सासे हिनजावखौ फिसिनो लाबोगोन। बा नोङो सासे हौवाजों हाबा जाहैगोन बेहाय नोङो नखर बेंनांगौ
औ।
हिनजावखौ फिनांगौ हिनजावनि उनाव बेसे फिसा फैगोन ओ फिसा फैगोन बे फिसाफोरखौ फिनांगौ। स्कुलाव फरायहोनांगौ बेफोरावबो माने गोबां रांनि गोनांथि आरो बिनि अनगायै बिमा बि फाखौ नायनाय बिमा बिफाया बोराय बुरै जायोबा बेमार आजार जाखायो। खौ जेरै उन्दैयाव थाम्फै अरसै खोजोमा अरसै बेफोरो अनबोदोंमोन ना आइ आफाया बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरखौ अनफिननांगौ आरो बेमार आजार जानाय समाव जोङो नायनो हानाय जोंनाव माने बिबाना बा फैसाया राङा थानांगौ जायो आरो।
औ औ अब्ला औ औ जोंना समाबो थाबायानो नोंथां अब्ला दोनथलायनोसै नामा? औ।
औ जागोन दे नांगौबा जोङो उननि समाव सावरायनोसै नोंथां।
औ जागोन दे।
दोनथों नोंथां।